अ मोजांना खबरफ्रा
औ मोजां औ
दे सरासनस्रा दा मा मावबाय थायो
बेदिनोथ' एसे ओरैनो माबा फिसा खामानि मावथनानै दं आरोना
आतसा-आतसा आ बाकि न'खरफ्राव थिगानो दंजोबो
औ गासिबो मोजाङैनो दंङ औ
उम
मा जाखांबाय ओंखाम
औ जाखांबाय-जाखांबाय
मा-मा ओंख्रि जाखो बिबा
ओंख्रिया जोगोनार बिजौ। ओमफ्राय आलु। बारा बावाखै दासो जाखांदां आं।
दासो जाखांनो हारसिं दं ना सोरबाफोर दंदेरो।
दा न'खराव फेमिलि दं।
उम। ओमफाय जेरावबोफोर बेरायनायनि जायगाफोर नायनायनि जेबो थांखि गैथ'आ नामा?
बेरायनायनि दा जेबो थांखि गैथ'वा।
औ।
दैज्लां बोथोरबो जाबायना।
दैज्लां बोथोर जाबाय ओमफ्राय नोंसिना माइ आबाद मावनाया
माइ आबादाथ' जों हा मावथ'वा जोंहा माइ गायखाया गायनाया।
अ।
थेवबो मानसिफोरा ओरैनो गायगासिनो आरो दा ओमफ्रायो दा एसे थाथ'दों माने माने आमथिसुवानि माने रावबो गायथ'वाखै आरो। उम। बेै आमथिसुवा जोबखांबाथाय गायफिनसिगोन। माखासे गायबायानो गाय गायनायालाय थेवबो दंबावो आरोना मेरला गायनांगौ।
उम आंनाबो नै आमथिनि सिगाङावनो फोजोबबाय।
औ फोजोबखाबाय आरो ना?
ए फोजोबखाबाय गैला आंना नांगोल जांख्रा हालजांख्रा उम उम। खोथिया थिलिखौबो गायजोबबाय माबाय दा दैयासो एसे लोमनानै दं बे दैखौ गाबोन फुङावसो एसे नायनांसिगोन।
अ। अखा अ-अखायाफ्रा माबायदि हानायफ्रा बोथोरफ्रा?
फ्रा सरासनस्रा हाबाय थादों बेयावनो हा बेयावनो सान्दुं दुंदों दा नै हर फुंनि समाव एसे स्रां स्रां जादों।
औ जोंनिथिंबो जादों जानायालाय बिदिनो
ओम। बाखि आ आ माइ आबादफ्राथ' मोजां जायोनदां नोंसिना?
जानाया जायो औ जानायालाय
उम।
बेनो अखा गायनाय बोथोराव एसे मोननांगौ ओमफ्राय बे गाव मोजां जाबोनो हांनायाव एसे जौगाखांबोनो अखा लोगो मोननांगौ आरो। बे सानदुं ख्राव ख्राव दुंबाथाय हाफ्रा गावोना । बेफोरफ्राव गाज्रि जायो आरोखि ना। अखा लोगो मोनदेरनांगौ जानाया जायो गासिबो मोजाङैनो जायो जानायालाय जाद्रायै नङा आरोना औ ओम।
थिंनियाबो बिदिनो दानाथ' रासायनिक हासार होआबाथ' जाला।
औ औ। हासाराथ' उम उम हासाराथ' गारखानांगौ एसेया होनां होयो जोंथिंबो होनायालाय। थेवबो ओ अब्लाबो बांद्राय होआ आरो ना।
जोंनाबो बिदि बांद्राय होनाय जाया।
माने माइ गायग्राफ्राबो माने हाफ्रा गाज्रि जायो होननानै बांद्राय हासार होहोआ माने
अ
जालाङोबो ना गाज्रि जालाङोबो
है गाज्रि जाबायानो आंनानोथ जारला जादों।
बेथ'
दा होदावना लाबाय होआबाबो जाया होननाय बायदि यानो।
औ औ। बांद्राय अ माबा हा बिदिनो हासार होयोबा हाया लासैनो गाज्रि जालाङो लासै लासैनो
खिन्थु माइनि जेसेबां माने फिथाइ मोननांगौ बेखिनि फिथाइखौ नांगौ बायदि मोना
औ
जाहैयो जेरैबायदिया बिदाङा गोलाव जानांगौ बेबो जाहैया
औ ओम
ओ ओंखारजोबनो गोनाङाबो ओंखारजोबनो हाया माने बिदिनो दाना होनो हायाबा जेबो गैला होननाय बादि आरो ना हा लाना हा खायफा जायो
औ औ औ हानि सायाव जाबाय आरो ना।
उम हानिसायाव आ ओमफ्राय एम्फौ एनलायाबो बिदिनो मानसिजों जुजिनाय बायदिसो जालांजोब्बाय बिसोरबो
औ
दावायहोआबानो जाया बादि जालांबाय।
एम्फौ एनलायाथ' जाखायोआनोसै । माइफोरावथ' थाखायोआनोसै। थेवबो नायनानै माबा होनो रोंनांगौ आरो ना मुलिफोर नायनानै सारनो माबानो रों औ
ओमफ्राय मेसेंनि माइ आबादफोर मावो नामा?
मेसेंनि दैज्लांनि ओनखाय मेसेंआवथ' जोंना बिदि मेसेंआव माइ गाया माने बिदिनो दस्रा बे मेसेंनि बे माबाफोरखौ फोयो सबाय बेसर बेफोर दस्रा बुजि माबा बिदिनो दस्रा दस्रा आबाद मावजोबो आरो मावनायालाय हा माइ गायखांनायनि उनाव आरो ना ओमफ्राय बिदिनो माइखौथ' मेसेंनि माइ मावा मावनाया जायखिजाया मेसेंनि जा आबाद जायो बेफोरखौ गायो आरोना। फोथाराव मावो
आंनाबो जानाव आंनाबो मेसेंनि माइ एसे गायदोंमोन आं थाम बिगासो गायदोंमोन आं।
औ।
थाम बिगासो गायनायावलाय फिथाइफ्रालाय एसे मोजां जादों जानायालाय।
औ
मोजां जादोंमोन देग्लाय एसे नाजानो नागिरदोंमोन आं जागायजेनग्रोदों। बोरै जायो बेखौ आनजाद नयग्रोनाय बायदि नायगिरदों। दा। एसे मोजां जानाय नोंलायलाय फैगोन बोसोराव एसे नाजाबावनोसै नामा बिदि सानबाय थादों आं।
औ। ओरैनोथ' बे माइ गायखांनानै मेसेङाव दस्रा आबाद मावगोना मावा?
दस्रा आबादथ' आंना बिदि गोजौ हा गैया। बि दुब्लि फोथाराव आंना थारमे दै जायो। मेसेंनि आबाद मावनो बे लेस्रा भिन्दि फानलु गायनाय। जोगोनार गायनायनि थाखाय। माने अखा गोलैफैयोना सैथ' मासाव।
उम उम। माने बियो बोसोरि दै थायो आरोना बे हायाव नामा।
बोसोरि माने ओरैनोलाय फोरानबालाय फोराननो हायो बे नाला दङ बे नालाखौ थिग। नांगौ दैया फैया। मावबालाय मावजायो। सरासनस्रा बिदिनो मावनायबो जादोंमोन थांनाय बोसोरावबो सबाय बिमा। बिदि मावनाय जादोंमोन जोगोनार बिदिनो माइ आबादखौबो नोंसिनाव सुबि दा दैनि सुबिदाफोर दङबा मेसेंनि माइ आबादखौबो थाइ बिदिनो नाजादो।
औ औ औ माव-मावनायाथ' मावो ना। दैयाथ' जोंनिथिं बांद्राय माबा नङा। मथा मथि बांद्राय अभाब नङा आरोना।
ओम ओम ओम।
ओरैनो दंग'निबो मोनो दंग'नि जावनानै लांबाबो मोनो। मोननाया खाद ओम। जेबो सिन्था गैया आरि दंग'जोंबो लांनो हायो। गायोबो आरो गायनायाथ' गायो जोङो मेसेंनि गायखा जोबो गायनाया गासैबो। फोजोबखायो जा मिसिङाव मोनो गुवार। गवार फोथाराव आलुफोरबो गायबाय बिराद गुवार गुवार आलु गायो। बिदिजाय।
जोंनिथिंथ' बिदि आलु गुवार गुवार गायनाय बिदि। गायनाय जाया आरो जोंथिं बिरनो दब्लायसे दब्लायनि सोरबा बिगासे। से बिगानै बि गायो।
हायो जोंथिं आयौ जि गुवार गुवार गायो।
ओम।
ओरैनो बेसरफोरखौबो गायो गुजिफोरखौबो गायो। देमसिफोर बिदि फोजोबो आरो मेसेङाव जा मोनो बेफोर खौ गायो गायनाया मोनो मोननायालाय।
ओम ओम।
गायजोबो।
लाय बेसरफोरखौ फैयो जोंनाव फैनायालाय। ओम।
ओरैनो हाया मेला खोमा ना नोंना।
हायाथ' बिदि बांद्राय गैया आंनाया द' बिगाल'सो।
द' बिगा दंना ओमफ्राय ओरैनो दस्रानिखौ।
दस्रानिखौ मावनाय जाया जानायालाय
अ अ।
माने बिदिनो गुबुननि हा खौ मावबाबो बिदि जेबो मुलाम्फा थाहैयाना
औ औ
उनथिंरो जोबहैनाय मावग्रा बिथिं ट्रेक्टरनि हरनांगौ गाय होग्रानो हरनांगौ खोथिया फुननायनो हरनांगौ
औ
साहा लोंनाय खरसा मा खरसा आरो रोननाय नानाय
ओम
दा मेचिनजों हाबाबो है बेनो
ओम
बिगासेयावनो नैरोजा जिदाइनजौ बिदि लायो
ओम ओम
नोंसोरथिं बे मेसिनजो जों माइ हानाया बेसे लायो बिगासेयाव
जोंनिजों ओरैनोथ' जोंना बिगासेयाव बां बांद्राय मोजां मिथिया जायखिनजाया लानायाथ' नोंसोरनिथिंलाय बेसेबां लायो जोंनिसै आं बांद्राय मोथा मथि मोजां मोनथिया आरो ना
दा जोंनिथिं दा नैबेयावहाय दैज्लांनि आबादनिखौ मेसेङाव हाहयोबा बिदिनो सेरोजा दाइनजौ जायो सोरबा सेेरोजा गुजौ सोरबाया आरो एसे बिदिनो बुरजा मोनबा जायगाफ्रा मोजांबा सेेरोजा बाजौ बेफोरबायदियाव हायो आरो हानायालाय
अ ओम ओम बे मेचिनजों माबा होनाया आरो ना
औ औ बेनो नाखा लांनाय बेनो हालांनाय जाखानाय
जोंथिंथ ओरैनो माइखौ मेचिनजोंथ हायालै
ओह
माबाजोंसो हायो खामला हाजिरा होननानैसो माबायो हायो ओमफायो मारा होनाया मारा होनाया नाथाय माबाजोंसो जायो मेसिनजों होयो आरो औ मेचिनजों होयो ओमफ्राय बिदि हानाया आखाइजों हाजोबो आरो गननि खाम्फा आरोजो उम्म
बुजिबाय
ओरैनो माबाया मा होनलाय
माया
जासिगोनबो नामा समा
दा बेखिनियावनो दोनथसै नामा सावरनायखो दे दे लाथबाय